हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। हेलौ नोथां। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां खोनायाखै।
हेलौ।
अ नोंथां दासो खोनादों।
औ नोंथाङा एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम नामा?
अ नोंथां नंगौ आनो जां।
नोंथालाय मा खालामगासिनो दङ दासान्दि।
नोंथां दं आंबो बिदिनो बेरायगासिनो। गरम बोथोर नालाय एसे गा फै
ओ औ जानाय लोंनाय जाबाय।
ओमफ्राय नों औ नोंथां जाजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांला हालाय?
आ जाहाबो जाखांबाय दे नोंथां।
अ
मा होनदों नोंथां?
नों थांमोन हालाय गायनाय जे गायनाय फुनाया जोबथ'बाय सोलिगासिनो दड दा? सानदि
ओ नोंथांजोंहानिया गायनाय फुनायाथ' जोबथ'बायानो ओमफ्राय नोंथांमोननियालाय?
जोंनियाबो आमथिनि आमथि सिगाङावनो जोबदो जोबनाया नोंथां बिनि उनाव आरो खोथिया थोलिफोरबो गायनो मोनाखै आरो मोन ना नोंथां आमथि सुवा नांनायखाय बिनि ओंखायनो आमथिनि सुवा जोबखांनानै जोबनायसै आरो नोंथां। हेल' नोंथां
अ होमब्ला नोंथां नोंथांलानिआ दा जोबबाय नामा नोंथां गायनाय फुनायफोरा?
औ औ नोंथां जोबथ'बाय दासान्दि। हेलौ नोंथां
अ होमबा अ नोंथां खोनादों।
एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम खोमा नोंथां।
खोनाबायना नोंथां एबार?
अ खोनादो नोंथां हेलौ
अ आं दा नोंथांनिआव मोननैसो कुइसनसो सोंनो ना
अ सों जागोन नों
हेलौ नोंथां खोनादों ना अ आंदा नोंथांनियाव मोननैसो आं दा नोंथांनियाव मोननैसो कुइसनसो सोंनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथाङाथ' बुंदों नोंथांलाङा नै दासानदिसो नोंथांलाङा माइ गायनायख फोरा जोबदों होनना स' नोंथाङा आंनो आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां माबोरै गायो माबोरै फुयो। ओ माब्रै मा खालामनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? फार्स्टनिफ्राय दा जेरै ओ खोथिया फोनायफोराव मा मा नांगौ ओमफ्राय खोथियाखौ माबोरै फैयो खोथियाखौ माबोरै फुनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना हानो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां। दा खोथिया फोनानै दा जेनेबा मोखौ नलिबाथ ट्रेक्टरद हालेवखानांगोना नोंथाङा फोथाराव। बिनि बिनि उनाव खामार मारिना फोमोननानै ओ हासार सारनाय जायो आरो जेनेबा दा एम्फौ थैनायनि थाखाय। बेखौ फुवारनानै दोननाय जायो। इउरिया मारिनाय जायो आरोना नोंथां हासारनि थाखाय। बिनि उनाव खोथियाखौ फोयो खोथियाखौ खोथियाखौ फोखानाय नाय उनाव आरो खोथियाखै एसे जौखांनि थाखाय आरो हासार सारनाय जायो इउरिया आरो पटास होननायखौ नोंथां बे मोननैखौ मिक्स लगायनानै खोथि खोथियाखौ खोथिया हासारगो सारनांगो जायो आरो ना जौनो थाखाय नोंथां। ओनाव जौखांबाय ओ खोथियाखौ फुनाय जायो आरो फुनानै बिनि उनाव गायनाय जायो जेनेबा फथाराव दुब्लिफोराव दा दब्लायसो जेनेबा फिसा फिसा दब्लाव ओ आथाखा दसाखा बिदि बिसा ‌ जायो नोंयाव खोथिया बेनिफ्राय बेयावबारो माइ गायखां उनाव